हा।
हेलौ
औ औ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
हेलौ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ औ। खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय। औ होनबा जों औ औ जों होनबा दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होनोमबा। औ जोङो दा होमबा ओ आइजो आइजो माहारिनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ जागोन
औ औ होमबा आंनो। जागायनोसै ओ आइजो माहारि होनना बुङोब्लाथ' औ औ औ। आइजो माहारि होनना बुंङोब्ला थ' जोङो ओ बुहुमाव जेब्ला मानसिया थांनानै थायो जोङो जेब्ला जोनोम जायो अब्ला जोङो मिथिखायो गासैबो जोंहा ओ संसाराव मानसि जोनोम जायो जेराव जों जोंहा हौवा मानसि आरो हिन्जाव मानसि थायो बेनि गेजेरावनो जोङो हौवा मानसिया एसे आलादा जायो आरो हिन्जाव मानसिया एसे आलादा जायो जोङो माहारि होनना बुङोब्ला जोंहा जेराव जोङो संसार जानायाव आइजो माहारिया ओरैबायदि मोनसे न'खरखौ बेंना लानो गोनां जायोदि बेथ' ओ संसार जानो गोनां जायोदि ओ जेराव गावनि न'खरखौ सामलायनो गोनां जायो गोबां रोखोमनि ओ खस्थ'नि गेजेरजों आरो न'खरनि ओ गासैनिबो गांनाय उखैनाय बा दुखु सुखु बेफोर गासैखौबो गोसो होनांगौ जायो एबा जोङो गोबां बिबांनि सांग्रांथि लाखिनो गोनां जायो जेराव गोदो गोदायनि समाव जोंनि आइजोफोरा बेफोरबायदिनो न'आव थानानैनो गावनि संसारखौ ओ दैदेनलांनो गोनां जायोमोन न'आव थानानै जोङो संसारखौ दैदेनलांनो गोनां जायो होनना बुङोब्ला जोङो जेब्ला जोङो आइजो माहारिया जेब्ला हाबा जायैनि सिगां जोंहा थ' ओ जोनोमगिरिनि बिमा बिफानि सेरावनो जोङो थानो मोनो नाथाय जोंहा गोबां रोखोमनि समाजाव नेमखान्थिफोर दङ जायफोरनि गेजेरजों जोङो हिनजाव जाथिया जि लाइमोन बैसो उन्दै समनि निफ्राय देरनानै जेब्लानिफ्राय लाइमोन बैसोसिम जोङो मोनफैगोन अब्ला जोङो सानसे नङा सानसे जोङो बेवहाय जोनोम जाबाय जिहेथु जोङो हाबा थैनाय बेफोरो सानसेल' फैखायो बेनिखायनो जेब्ला समाव हाबा जानाय सम फैगोन अब्ला आइजो माहारिया ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव ओ खोथा जेराव गावनि न'खरखौनो गारना थांनानै गुबुननि न'खराव बा गावनि फिसायनि न'आव थांनानै रायजो जाहैनो गोनां जायो असे बिमा बिफाखौ गारनानै ओ बेवहाय जों फिसायनि ओ बिमा बिफाखौ गावनि बिमा बिफा महरै गनायना लाहैनांगौ जायो बेफोरबायदिनो ओ गोबां मिलायनाया फैयो जेराव बेफोरबायदिनो आइजो माहारिया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांगौ जायो लोगोसेनो न'खरनि संनाय खावनाय न'खरनि गासैबो खामानिखौनो आइजो माहारिया रुजुनानै लानांगौ जायो जेराव ओंखाम संनायनिफ्राय लानानै बुं बा न'नि खामानि दामानि फिसा बेनला खामानि न' सिङाव एरियाव थानानैनो फैयो आरो दिनैथ' आइजो माहारिया गोबां जौगाबोबाय दिनै बिगियाननि नाजानायाव एबा दिनै
औ औ
गोदान माहारिया ओरैबायदि सोलायबोबाय जेराव गोदो गोदायनि समाव आइजो माहारिया हौवा माहारिनिख्रुइ गोबां गाहायाव गोग्लैसोनानै दंमोन दिनै जौगासारनो हायाखैमोन। बुंनो थाङोब्ला दिनै आइजो माहारिया हौवा माहारिफोरजों दिनै समान समानै दावगाफानो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो प्लेटफ्र'माव आइजो माहारियानो जा एबा गुबुन गुबुन सुबुंफोरानो जा बा बेफोरबायदि आइदिया गैयामोन जे बेफोरबायदि रोंगौथि गैयामोन जे गोबां बिबांनि जोङो आइजो माहारियाबो खामानि मावनो हायो बा जौगा सारनो हायो। बेफोरबायदिनो दिनै बिगियान थानायनि गेजेरजोंबो गोबां जौगासारनो हमदों गोदो गोदाय आरो आथिखालाव आइजो माहारिया माबायदि सोलायबोखो आरो माबायदि बुहुमाव थांनानै दङ बेनि सोमोन्दै नोंथां? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ
नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोदोनि समाव जोङो नायोब्ला
गोदोनि समाव माने ओ आइजो मा हारिखौ एसे बेलेग नोजोरजों नायनाय खौ जों नु ओ खोनाबोदों आरोना ओ आइजोफोरा एसेबां माने हौवा मानसिजों समान समान बेफोरबायदि नोजोरजों नायनाय जायामोन गोदोनि मानसिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ आइजो माहारिफोरखौ न'नि खामानि मावग्रा न'नि ओ ओंखाम ओंख्रि संग्रा बेफोरबायदि नोजोरजोंल' नायनाय जायोमोन बांसिन गोदोनि समाव दा बेफोरो फैयै फैयै दा ओ दानि समावहाय बेफोर माने सोलायबाय आरो आथिखालाव आइ जो माहारिफोराबो हौवाफोरजों समान समाननो जिखुनु जाया खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाफैबाय। बेफोरनि ओ इनिसियेटिभ फोरखौहाय आथिखालाव गभार्मेन्टफोराबो लादोंसै आरो जोंहा आयेनफोरनि बिथिङाव नायोब्लाबो आइजो माहारिफोरा माने रावनिबो गेजेन नङा जों हौवाफोरजों समान खालामनो ओ बिथांमोनाबो ओ मोनथाय मोनफायो आरो। जायखिजाया खामानिफोरानो जा बिथांमोनाबो मावनो हानाय मोनथायफोरखौ आथिखालाव मोनसै आरो गोदोनि समाव आ बेफोर एसे खम जायोमोन आथिखालाव बेफोरो फैयै फैयै सोलायफो सोलाय फैबाय आथिखालाव ओ साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो जा लेखा फरा बिथिङावनो जा बा पलिटिक्स जिखुनु जाया फिल्डआवनो थाङा मानो गासैयावबो आइजो माहारिया बाहागो लानो हायो आरो ओ बैफोराव बाहागो लानानै आइजोफोरा गावसोरखौनो स्ट्रं आरो गावसोरखौनो ओ गोहोगोरा हिसाबैबो बिथांमोना आथिखालाव सिनाय थि होनायखौ जों ओ नुनो मोनो दा आथिखालाव जोंनि आइजोफोराबो जों हुइ आथिखालाव ओ‌ जोंनि आय फोराबो जोंनि माहारिनि स्पेसियेलि ब र' माहारिनि आइजोफोराबो गोबां दंसै। दिनो गिदिर गिदिर साख्रि मावनानै गिदिर गिदिर ओ खामानिफोर मावनानै ओ पलिटिक्सफोरावबो ओंखारसै बेफोराव ओंखारनानै गावसोरनि जिउखौ गावनो निजा दानो हानाय निजा दानो हानानै लानाय बैफोरबायदि आइजो फोरबो जोंनि समाजावबो दंसै आरो बिजनेसफोरनि बिथिङावबो नायोब्ला आइजो माहारिफ्रा आथिखालाव गोबां दावगाबोदों आरो ओ ओ गामिफ्रावथ' ओरैबायदि न'खरफोर दङ किसुमान न खरफोरा हौवाया जुमायफोर लोंनानै गावनि न'खराव मा जादों मा थादों माइरं दंना गैया बेफोरखौ खबर लायै हौवाफोर दं नाथाय बैफोर बैसोरनि आइजो फोरा ओ हाजिरा खामला मावनानै बा मो मोनफा मोननै इदिनो फिसा फिसौ बिजनेसफोर मावनानै आबादफोर मावनानै गावनि न'खरखौनो सासे आइजो माहारियानो सालायबोनाय बेफोरबायदि बिदिन्थिफोरखौबो जों गामि ओनसोलफोराव नुयो आरो। बेफोरबायदि आ बेफोरबायदि थासारिफ्राबो जोंनि समाजाव जादों दा गासैबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला आइजो माहारिफोर मावनो हायि मोनसेबो खामानि गैयाखौनो बुंनो हायो आरो आइजो माहारिफ्राबो खामा मावनाय जाबाय आरो आथिखालाव ओ नायोब्ला आ जोंनि समाजाव फरायनाय बिथिंफोरावबो आइजो माहारिफ्रासो आथिखालाव ओरै बोरैबा बुंनो थाङोब्ला बांसिन आ दा जाव दावगानायखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि बर' समाजफ्राव आ जोंनि बर' समाजफ्राव जिखुनु जाया आ मेट्रिक रिजाल्टनिफ्राय लानानै गिदिर गिदिर जाखिनि साख्रि बाख्रिफोरनि रिजाल्ट ओं ओंखारो बैफोराव जोङो ओ नायोब्ला आइजोफोराबो माने समान समान बेफोराव बाहागो लायो आरो पास जायो बेफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि जाबाय आर रो आथिखालाव दा नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बुंबावगोन नामा?
औ औ औ जोंहाथ' आइजो माहारिनि ओ जोंहा जो गोबां जोङो खामानिफोरखौ नुनो मोनो जेराव ओ गोबां जोङो हौवा माहारिफोरनिख्रुइ बांसिन दिनैनि समाव जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों ओ जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो आइजो माहारिया ओ न'खरनि खामानिफोरखौनो मावनानै थायोमोन ओ अमा आदार होनाय बा अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय आरो न'खरनि बेफोरबायदिनो खायसे इनदि फिसि फिसिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जोङो थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो लोगोसे बेवहायनो न'खराव दुम दाखाल नांलायलायनाय माबालाय नाय बेफोरबायदि नुनो मोनदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बे गोबां सोलायबाय ओ लोगोसे गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिनो माइ जावनाय बा बेसर जावनाय बेसर फुनाय ओ माइ गायनाय खोथिया फुनाय बायदि खामानिफोरखौ जों गोबां मावनानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ गावनि संसारखौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां सोलायबोबाय बेफोरो दिनै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा दानि बुंबोखाबाय दानि नोंथाङा बेवहाय ओ सोलोंथाइयाव गोबां जेसेबां नांगौ बेनिख्रुय जोङो एसेब्लाबो गोजौआव जोङो दावखोनो जों दिनै सुफुंनो हायो बेफोरबायदि जोंनि आइजो माहारिया दिनै जोंनि समाजाव जाबायदि खामानि मावनांगौ बा जाबायदि खामानि मावनो हायो बे खौ जोङो मोजाङैनो आइजो माहारिया सिनायनानै लानो हाबाय नाथाय गोदो गोदायनि समाव सानोमोन जानो हागौ गावखौ आइजो माहारिया जेब्लाबो खामानि मावनो हाया हौवा मानसिफोरजों समानै नाथाय दिनैनि समाव बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो गोबां दा फाथ' गैला नोंथाङा माइफोर बुंबावगोन नामा
औ औ औ समाथ' जाबायानो
औ औ
आइजो माहारिनि सायाव सावराय जोबोद मोजां जादों माने टपिकखौ मोजां मोनदों आङो आरो नोंथांजों सावरायनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय समाबो थ' जाबायना एसे दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां
औ औ औ दे लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ औ दे।